जादोंना नोंथाङा?
हेलौ औ। खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला आङो फंसे खोथि सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ आङो दा ओरैनो दङ रायज्लायनो हागोन।
ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनियाव सोंनि गोदोनिफ्राय गोदोनि दिनाव माबायदि गानो जोमोमोन आरो दानि दिनाव माबायदि गानो जोमो माबायदि जौगाबोखो बेनि बारै फंनैसो नोंथाङा नोंथांखौहायो फोरमायलांनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय अननानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो दानि गाननाय जोमनाय बे मोननै बिथिङावथ' ओ गोबां सोलायनाय जाबोदों होननानै आं सानो। दा ओ गोदो बा जोङो जिहेथु फरायना मोननाय ओ लेखा फरायना मोननाय बायदिबा गोदोथ' जोङो ओ खायसे खायसे जि जोमफोरखौ जोङो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय दिहुननानै गानोमोन। आरो बिनि आग आगोलथ' आरो जोङो गोदो ओ बिफां लाइफांनि बिलाइफोर खोबथिननानै थायोमोन बिगुरफोरजों खोबथिनानै थायोमोन। दा बेफोरबायदिनो जोङो। गोबां ओ गोदोनिफ्राय ओ जोंनि जे ओ गावखोनो सोलायबोनानै जोङो दिनै ओ गुबुनारिफोरनि बानायनाय ओ पलिस्टारनि दख'ना बा लांगा दा बेफोरबायदिनो जोङो दिनै आरो ओ सारि कुरता ओ बायदिसिना ओ गुबुनारिफोरनि ओ जोङो जिन्स ओ लंपेन्ट बायदिसिना जोङो गाननाय नुनो मोनो। ओ दा बि बे बि थिङावथ' ओ गोबां सोलायनायखो नुनो मोनो। दा जोङो ओ गोदो जि ओ गाननाय जोमनायखौ ओ जोङो गावनो बानायनानै बा ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानै इन्दि फिथोबनि जाय खुन्दुं दिहुननानै ओ जोंनि गाननाय जोमनाय सि जोमखौ जोङो गावनो आखाइजों दानानै लाबोदोंमोन। ओ दा बे बि थिङाव ओ जोंहा गोबां सम नांगौ जायो। ओ नाथाय दा जिहेथु जोंना सुबुं अनजिमाया बांबोबाय नालाय। दा बेखायनो ओ जोङो ओ जोंनो गोबां बिबांनि सि जोमनि गोनांथि जानायलाय जोङो दारिमिन बा इन्डास्ट टिनि सायाव सोनारनानै जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां सि जोमखो जोङो मोननो लुगैयो आरो जोङो खम बेसेनावनो ओ गोबां जि जोम बायनानै ओ जोङो गाननायखौ नुनो मोनो आरो
औ।
उ दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङाबो दा बे जोंनि गाननाय जोमनायाव ओ नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि सोलायनाय फैखो बेनि सायाव आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोमोन ना?
औ जोङो गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' गोदो माबायदिमोन जोङो नुफेर नुबोनायबो जायाखै खुगा खुगा खोनाबोनाय जादों आरोखि ना। गोदोथ' जोङो गाननाय-जोमनाय गैयामोन जोङो दंफां लाइफांखौनो जोङो गानलाबायनानै थायोमोन जि जोम होननाय मोनसे जिराद गैयामोन जोङो दंफां लाइफां हाग्र बारियावनो थानानै जोङो लाजिनायखौ खोबथेनो थाखाय दं फां बिगुर बा दंफां बिलाइ बायदिसिनाफोरखौ जोङो गानबोनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होनब्ला? नाथाय दानि जुगावहाय जोङो लाजिनो रोंनायलाय गाव गावनि देहा सोलेरखौ खोबनो खोबथेनानै लाखिनो थाखाय जोङो गाव गावनो माने इन्दि होननाय मोनसे खुन्दुंखौहाय
औ।